हेलौ। खोनादों ना? हेल' औ। लासैथारमोन आरो औ। नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायजागौमोन नामा? हेलौ नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायजागौमोन नामा?
औ सावराय जागोन।
औ जानाय लोंनायनि बागैनो।
औ नंगौ।
औ दे होमबा नोंथांमोननि ओनसोलाव। माबायदियै। जायो बा माबायदि मा रोखोमनि मैगं बा। माबायदियै संनानै जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन।
औ दे होमबालाय।
जोंनिथिं। ओंख्रिफोरा बांसिनानो। थावजों संनायासो जासिन जायो।
औ।
जेरैबाय
हेलौ।
खोनादो?
खोनादों दे एसे एसे। हेलौ।
मोननोबो थांला नालाय ओंखायनो एसे एसे बे बांसिनानो
औ अ।
नेट नाङाखैलै।
ओंखायनो ओंख्रिफोरखौ खम आरो।
औ औ औ। दे बुंलांबाय थादो।
औ।
गुबुन
मा होनदो नोंथाङा? हेलौ।
खोनायाखै?
खोनायाखैमोन।
बिराद फिसा फिसा खोनादों आंनिथिं।
औ दे खोनाबाय दे।
एसे गुबुन लावद नङा आरो।
हो?
एसे गुबुन लाबोदो नामा ओंख्रिनि आर' एसे आरो गुबुनबाव।
औ। नोंसिनि ओनसोलाव अन ला बा नाफोरखौ माबायदि हम नाफोर खौ माबायदि हमो बेनि सोमोन्दै
उम।
बुंनो हागोन नामा?
औ। दानियाथो बांसिनानो बायनानै जानायखोसो नायो नालाय गो
औ।
हेलौ।
ओंखायनो मानसिफोरा नानै फिसिनाय
औ। एसे साइदखि थांबा हामगोन नामा नेट नाङाखै खोमा। हेलौ।
आंथिं बिराद फिसा फायदो माथोआ। आंनिखै मोजाङै खोनाफैदो।
औ।
ओमफ्राय दा बेफोरबायदिनो साफा सानैया ख'खा सेन सानानै जायो आरो। एसे एनै। अब्लाबो गोदोनि बेसा। बांद्राय जानायखौ नुनो मोनला बेनि उनाव अनला ओंख्रि थ' गोदो जेरैबायदि सङोमोन दानिया एसे सोलायनाय जादोसै आरो थाव बिनि सायाव थाव बाहायदों बेनिफ्राय अन गुन्दै देनायाबो एसे सोलायबोदों आरो।
औ
मा होनदों नोंथाङा? हेलौ? हेलौ?
ओं खोनाबाय नोंथां थादों आङो
अह आंनिखि खोना फैयाखै?
ओमफ्राय आंल' बुंनांगौ ना नोंबो बुंजायो? ना
दे बुंजायो दे सोंदो मायबाफोर रायज्लायनो? सावरायनोबा।
उम दे होमबा नोंसोरनिथिं माबानि सायाव एसे फोरमायना होदो गामिनि ओनसोलफोरा माबोरै?
मिथिंगाफोरा?
जोंनि गामि ओनसोलाथ' मोजाङानो। मिथिंगाफोराबो मोजां माने जोंनि गामियाव बिफां-लाइफां बायदिसिना जों बुंफबनाय जोंनि ओनसोलखि बारा गारि मथर आरि खारा बेनिखायनो जोंनि ओनसोला गुबुंले नङा आरो माने। मिथिंगाजों बुंफबनाय नालाय जोंनि ओनसोलाव बायदिसिना मैगं थाइगं गायनाय जायो आबाद मावनाय जायो। जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि आबाद मावो आरो जेरै माइ दा दैज्लां बोथोर नालाय। दैज्लां बोथोराव जोंनि ओनसोलाव बांसिन न'खरानो माइ गायो। माइखौबो जोंनि न'खरावबो गोबां रोखोमनि गायो। जेरै परिमल, जोसा, माइब्रा, रनजित बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि माइ गायो आरो जोंनि गामि ओनसोलाव। जोंनि गामि ओनसोलाव माइखौ आमथिसुवानि सिगाङावनो गायो आरो। बांसिनानो आरो आमथिसुवानि उनाव माइब्रा जोसा बे माइसालि माइखौ गायनाय जायो। आरो जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोरावबो गोबां रोखोमनि माइ मैगं थाइगं गायो जेरै जिंखा, फथल लेस्रा, सबाय बिमा बो होनो बेखौ लेस्राखौ।
औ।
खाक्रेल बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गायो। आरो मेसें बोथोरावबो जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो‌। जेरै बेसर मथर दोनजिया कबि बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि आबाद मावो आरो।
आरो मायबाफोर सोंनो गोसोब्ला सोंजाबावगोन दे।
ओ नोंसोरनि ओनसोलथिं दै बानाफोर जायो नामा?
जोंनि ओनसोलथिंथ' बारा इसिबां गोबां दैबाना जाया। दैज्लां बोथोराव एसे एनै जायो आरो एसे एनै माने बाय। दैया अखाया बुरजा हाब्ला बाय एसे बुरजायै जायो अखाया खमै हायोब्लाथ' जोंनि ओनसोलखि जाया बारा एसे गिदिर-गिदिर दैमा आरिबो गैया नालाय ओंखायनो जोंनि ओनसोलखि दैबाना जाया आरो दैज्लां बोथोल बोथोरावलाय ओरैनो दैया बारबार अखाया बुरजा हाबाय थाब्ला एसे जानो आसा थायो आरो। बेफोर बायदिनो नोंसोरनि ओनसोलखैलाय जायो नामा नोंथां?
औ।
दे बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'न जासिगोन नामा? हेलौ। हेलौ।
आं मोजां खोनादों नोंनिखौ।
औ।
आं नोंनिखौ मोजां खोनाफैदों।
अ' आंनिखि मोजाङै खोनाफैथाराखै माने।
दे होमबालाय बिदिबा।
र'नाय।